नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ?
अ खोनादों ना नोंथां?
औ आं खोना नोंथाङालाय?
औ आंबो खोनाबायदो नोंथां आं नोंथां जों एसे माबा ओ इदिनो जोंनि जा जोंनि दावबायनायनि सायाव आं एसे माने रायज्लायनो होनानै आं नोंथांदों फन हरनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ होनो हागोन दे नोंथां।
औ इदिनो जोङो दा बिदिब्ला जोङो दा सावरायनो लानोसै जेनेबा जोङो बेरायनायनि बागै। ओरैनोथ' जोङो बेरायनो होनोब्लाथ' जोङो गोबां बयबो गोसो जायो नङा होमबा?
औ नोंथांं
बिनि गेजेरजों नोंथाङा ओरैनो बेरायनानै मोजां मोनो ना ओरैनो न'फोराव थानानै मोजां मोनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा? आरो लोगोसे नोंथाङा अबावबाफोर थांनो थाखाय माबा मोनसे थां खि लानाय दं नामा बेरायनो थाखाय नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बेरायनाय होननानै बुङोब्लाथ' बा बेरायनाय बा दावबाय हा औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों दे बुं।
दावबायनायाथ' आंहा बिबदिनो जेरैहाय गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय खायसेया मिथिंगायारि समायना नुथायखौ नायनो थाखायबो दावबायो बा खायसेया जोंहा जेरै फरायसालि बा कलेज बा गोजौ फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो खायसे जेरैहाय जोङो आयदाखौ लानानै फरायसंनाय जायो आरो ना बे जों प्रजेक्ट जायखौ होनो बे फोरबायदिनि थाखायबो दावबायनायखौ नुनो मोनो आरोना जोङो बेनिनो ओमफ्राय जोंहा जेरैहाय गोजौ फरायसालिफोरावबो बेनिफ्रायबो दावबायनाय लनायखौ नुनो मोनो बेफोराव जोंहा बे दावबायनो लांनाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा जे फरायसाफोरा जोंनि बे थाबाय थानाय दरसे जायगानिफ्राय गुबुन दरसे दा बुंनो थांग्रोयोब्ला दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेनेबा जोंनि मेंहाबनाय जेनेबा जोंनि देहा सोलेरबा जोंनि मेलेमफोरा मेंहाबनाय बा माबा मोनसे जेंजों भुगिनानै थानाय बेफोरखौ जोङो सां मोननो थाखाय बा जोंहा जोंनि मेलेमखौ मेंगाहोनो थाखाय जोंनि गोसोखौ रंजाखांहोनो बेबायदि जोङो दाउ ाबायग्रा जायगाफोराव थाहाय थाङो आर ना खायसे मिथिंायारि नुथायफोर जायगायाव जे अब्ला दावबायो अब्ला जोंहा माने खायसे जोङो जायखौहाय बावलाङोब्लासो जोंनि इयुना मोजां जागोन बेफोरबायदि खोथाफोर थायो जों जायखौ बावनो हाया बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जों बावगारहाबनो थाखाय खायसे समायना जायगायाव थांनानै गावखौनो बासोमनानै दसे सम बावगार हाबनानै मेंगा होनाय लायो बिब्दि आरोना बेनिफ्राय जोंहा जेरैहाय बेबायदिबो थायो जोङो जे दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलावहाय दिनै मा सोलिबाय दंबा गुबुन मोनसे बे द दावबायग्रा जायगायाव थांनानैहाय जोङो बे ओनसोलाव मा मा सोलिबाय दङबा माबायदि जौगानाय फैदों बेबायदि दावबायग्रा जायगा जे बिसोरनि ओनसोलाव बा बिसोरनि खाथियाव बेबायदि दाव जाया थानानैहाय गोबां गोजान गोजान जायानिनिफ्राय दावबायनो फैनायनिफ्राय मा मा गियान मोनोन बा दावनाय फैनाय लानानै थोन बे बेफोरबायदिजोंबो मोगा मोगि जानानै गावखौनो एसे सोलायनाय लाबोनो हायो बा
औ नंगौ
जोङो जेरैहाय बेबायदिनो थानसालिफोराव गोबां गिदिर गिदिर गोजान गोजान जायगायाव थानसालिफोर दङ मन्दिरफोर दङ बेफोरबायदि जायगायावबो जोङो दावबायनो थाङो बेवहाय जों खालि बे दावबायनो होननानै बुङोब्ला गोजान जायगायाव थाङोब्लानो जे जों गसाइखौ मोन सुफुंथारनो हागोन बेबो नङा जोङो मानो होनब्ला बे जों दावबायनाया जोंनि गोसोनि मोनसे जाफुंसारनाय बा जोंनि गोसोनि गोजोननाय आरो ना जेरावहाय जों थाङोब्ला बा गावखौनो माबा मोनसे सुद्रायनाय बायदि मोनो बेफोरबायदि थानसालिफोराव थाङोबा बेखायनो जों गोजानब्लाबो होसोनानै थांनाय जायो आर ना मानो होनोब्ला जों जोंहा गसायाथ' गासैनिबो गोसोआवनो थाखायो नालाय बा जोङो जेब्लानो गावनि गोथार गोसोजों हास्थायगोन अब्लानो मोननो हायो अब्लाबो जों बेफोरबायदि थानसालिखौहाय जोङो जेराव खालामनानै दोनदों जेरावहाय थाङोब्ला जों गावनि गोसोखौ माबा मोनसे फोथायनाय मोनो बेफोरबायदि जोङो लाबोनो हायो बा जोङो बैफोर थानसालियाव थाङोब्ला गोबां बुहुमनि खना खनला थानाय सुबुंफोरा माबायदिहाय गावसोरखौ गसायनि मुङाव बाउसोमो माबायदिहाय ध्यान खालामो बा गाव खासासे सुबुङा जे माबायदिहाय माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावाला सिनो गावखौ गोथारै लाखियो बेफोरबायदि सोलोंनो हायोबा जोङो बैफोर जायगायाव थाङोब्ला गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय एसे गिखांनाय सोमजियो बा गाज्रि खामानि मावनो गिनाय बेफोरबायदि सोमजिनाया फैयो आरोना गावखौनो गोथारै लाखिनो नाजानाय बेफोरो सोलोंथाइखौ मोननानै ला फैयो आरोना बिनिफ्राय जोङो फरायसालिफोरनिफ्राय दावबायनो थांनाय होननानै बुङोब्ला बिब्दिनो जोङो जुदि ओ मोनसे जेरैहाय अरनबारिफोराव हायङारि अरनबारिफोराव बेरायनो थाङोब्ला बेवहाय जोङो गोबांनो बेसेन गोसा गोमालांनाय बिफां लाइफां बायदिफोरखौ नुनो मोनो बा जेरैहाय जिब जुनारफोरा माबायदिहाय बेफोर अरनबारियाव माबायदि अनज्लायनानै थायो बा बैफोर जिब जुनारनिफ्राय जोङो माबायदि बेहाय सुबुंथिखौ लाबोफिननो हायो बिसोरनि अनज्लायनायखौ नुनानै जे जोंहा फोराव ओरैबायदि जालाखार सुबुंफोरा गावजों गाव नायज्लायनो हायो बेबायदि सोलियो नालाय बेफोरखौ जोङो बै सुबुंफोर ओ जिब जुनारफोरनिफ्राय जोङो लाबोफिननो हायो आरोोना बिसोरो माबाय दि अनज्लायनानै थायो जे बिसोरो राव रायज्लायनो हायाब्लाबो गावजों गाव बुजिलायनानै हेफाजाब होलाय बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंनो हायोबा बिफां लाइफां बाग्रानि गोमालांनाय खायसे बा गोदानै सोमजिखांनाय बिफां लाइफांफोरनि सायाव जेरैहाय जोङो आनजाद नायनानैहाय बेखौ बे बाहायजाथाव नंगौना नङा खायसे मैगं बा खायसे बिफां लाइफां बा खायसे बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय गेस आरिफोरखौ बा खायसे मुलि हारि दं फांफोरखौ बेबायदि नायबिजिरनायजों आनजाद नायनायजों जों मोननो हायो आरोोना बिब्दिनो जों गोबां बेफोरबायदि गियान मोननो हायो नोंथां दावबायनायजों बेनिफ्राय आङो खाय आरो लिरगिरि बा जोंहा खन्थाइगिरिफोरा थुनलाइगिरिफोरा बेफोरबायदि मिथिंगानि समायना महराव थांनानैनो गावखौ बाउसोमनानै मिथिंगायाव मा मा नुथाय दङ बेफोरनि सायाव बा गासै जिब जुनारानो जा फिसा फिनला बा दंफां लाइफां जा सुबुं जा बेफोरनि सायाव बेफोरखौ नोजोर होनानैहाय खन्थाइ रायथाइ लिरनायखौबो नुनो मोनो बेफोराव दावबायना फैनानै बेफोर जाबाय औ बेफोर जाबाय बै दावबायनायनिफ्राय मोनबोनाय गियान आरो ना दां नोंथांनावबो सोंनो सानो जे नोंथाङा मा सानो जे बेफोरबायदि दावबायनाया सुबुंनि जिउआव गोनां नंगौना नङा बा माबायदि मुलाम्फा खालामनो हायो फोरमाय नोंथाङाबो
औ
औ
ओरैनोथ' दावबायनाय होनोब्ला जोङो बयबो गोसो जायो आरो दावबायनाय होनोब्ला जोङो मोनसे बेयो मोनसे जोंनि माने देहा सोलेरजों लोगोसे माने मोजां मोजां नुथाइखौ नुहोनो थाखाय मोनसे जोङो बेरायनो बयबो गोसो जायो आरो बे बेरायनाय होनोब्लाथ' जोङो बे गोजान गोजान जायगाजों लोगोसे से जोङो मा बादि बिनि मिथिंगा महर आरो बि बि जायगा बेफोरखौ जोङो बयबो नायनो गोसो जायो आरो आंबो गोसो जायो बेबायदिनो गोजान जायगायाव दावबायहैनो बा बिनि जायगाया माबायदि बिनि जायगानि नुथाया माबायदि बेखौ ओ जों बयबो गोसो जायो आंबो नोंबो गासिबो गोसो जायो नाथाय आं सानो बे दावबायनाया जोंनि थाखाय बिराद गोनां मानो होनोब्ला जोङो दावबायनो थाङोब्लासो जोंङो गोबां जायगाफोरबो नुनो हायो। आरो गोबां मिथिंगानि समायना समायना नुथायफोरखौ जों नुनो हायो। आरो जोंङो दावबायनो थाङोब्लासो जों खायसे खायसे मिथियैखौबो जोंङो मिथिनो हायो। बिसोरनि ओ जायगा जायगा ओ बिसोरनि जायगायाव माबायदि सोलियो आरो जोंनि जायगायाव माबायदि सोलियो जों बेफोरखौबो नायनानै बिजिरनानै जोंङो गामियाव जोंङो सोलायफैनो हायो। बा जोंनि जायगाथिंजाय बेबायदि सोलियो बैसोरनि जायगायाव सोलियो बेफोरखौबो जोंङो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जोंङो मिथिनो हायो। जायनि जाउनाव जोंङो जा जोंनि ए एरिया जा सोलि खामानि बे बेफोरखौबो जोङो माने ओजों जों दावबायनो थाङोब्ला जों माने बिसोरखौ नुनानै जोंङो माने जोंनिखि जाय आल दा रोखोमै माने जोंङो सिखायफैनो हायो। आरो बेनिखायनो आं सानो दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो दावबायनायजों लोगोसेनो ओ जोंङो गोबां बाथ्राबो मिथिनो हायो। आरो जों गोबां सोलोंनो बाहायो आरो जोंङो गोबां नुथायफोरजों लोगोसे जा नांगौमानि ओ लुबैनाय बेफोरखौबो जोंङो गोजोननानै लाना लानो हायो। आरो दावबायनायजों लोगोसेनो जों माने गोबां माने लिरथुमना दोननो हायो। जेराव जोंङो ओ ओ मोनसे मोनसे जायगायाव जोंङो दावबायनो थाङोब्ला जों गोबां मोजां मोजां खन्थाइजों लोगोसे गोबां गोबां ओ जोंङो बेबायदिनो सल' बाथा बायदिबो जोंङो लिरबोनो हायो। आरो जोंङो गोबां बेबायदिनो दावबायनायजों लोगोसेनो जोंङो गोबां नांगौमानि मिथिनो मोनैफोरखौबो जोंङो मिथिनानै लाबोजोबनो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेबायदिनो सानो दावबायनोथ' जोंङो बयबो सानो गोजान गोजान जायगायाव थांनो। बा जों नुफेरै नुफेरै जायगायाव बयबो थांनो गोसो जायो। नाथाय जों बेखौ बुंनो हायोदि दावबायनाय होनोब्ला जोंङो गोसोआथ' बयबो जायो। थेवब्लाबो जोंङो माबा मोनसे दावबायनाय जों लोगोसे जोंङो माने थाखा फैसानि गेजेरजों माने दावबायनो हाया बेनिखायनो जोंङो दावबायनो हायनायाथ' जोंङो गोसोबायदि जोंङो दावबायनो होनोब्ला जोंङो थांनो हायो। जायनि जाउनाव ओ जोंङो गोबां मिथिंगानि नुथाय बा गोबां जोंनि जा बारहावा बेफोरावबो जोंङो माने मोजां मोजां जायगाफोराव थांनानै जोंङो गोसोखौ गोजोननाय नुहोनो हायो। आरो बिनि गेजेरजों जोंङो गोबां मोजां मोजां जोंङो सावगारिफोरबो खेबखांनानै लाबोनो हायो। बेबायदिनो दावबायनायखौ ओ बयबो लुबैयो आंबो लुबैयो नोंथां ओमफ्राय ओरैनोथ' दावबायनो होनोब्ला जोंङो बेखौनो बुजिनो हायो जेनेबा दावबायनाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोनां। आरो जोंङो दावबायनायजों लोगोसे जोङो बायदि रोखोम
बायदि रोखोमनि मिथियैखौ जोंबो मिथिनो हायो आरो। औ नंगौ नों थां।
ओरैनो ओमफ्राय नोंथाङा ओरैनो जोंनाथ' दा समाबो जाबाय थेवब्लाबो ओ नोंथांनिसिम बेखौनो बुंहरबावो एसे ओरैनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथ नोंथाङा अबेबा मोनसे जायगाफोराव थांनो थाखाय थिरांथा लानाय दं नामा?
फ दा सान
औ
सावनो माने जोंहा सासे गोजान जायगायाव थांनो थाखाय द एसे रफानि गोनां जायो नालाय बेखायनो जेब्लानो रां रुफाया नुजायो अब्लानो खायसे जायगायाव माने जों गोबाव समनिफ्राय थिरांथा लायाब्लाबो जेब्लानो सम मोनो अब्लानो जोङो थांब्लबनानै फैनांगौ आरो ना अब्लासो जोंनि गोसोे मेलेम देहा द गासै माने जिउआवथ' गासैयाबबो जेंना जेंसि थाखायो नालाय रावहाबो जेंना गैयि थाखाया अब्ला जोङो एसे एसे
औ
माम माने मोनसे गदां सानसो फैयो आरोना गोसोआव बेबायदि गावखौ जिउआव आथिं थांनानै थाबावनो थाखाय जेंना जेंसिखौ माने नेथिनानै जिउआव आरोबाव थांना थाङोबा बुहुमा जोंनि बेसेबां समायना बेफोरबायदि साननाया मोनसे फैया आरोना बेखायनो जोङो
औ औ
आवगायनांगौ आरो ना खायसे बा न' सिङावनो जोङो हाबसोनानै थाबाय थायोब्ला न'खराव माबा मोनसे जेंना दङ बिनि गेजेरावनो जुदि थाबाय थायोब्ला जोंनि गोसो देहाया रिमोद्रा
औ
जायनि जावनाव गाव गावनो माबा मोनसे खोथाखौ कन्ट्रल लाख'नो हायियाव हमथाग'नो हायियाव गाव गावखौनो फोथथायनानै लानाय बायदिसिना जाथायखौ नुयो बेबायदि जाथायनिफ्राय जों जा माने गावखौ बे बुहुमाव माने उदां खालामनांगोन आरो ना। गासैबो थासारिजों जोङो खाब जाहोनांगोन बा गोरोबना होनांगोन दिनै माबा मोनसे ओ जेंना जादों नाथाय अब्लाबो जोङो जेनेबा जोंखौ ओ जौसेनि सुबुङा नायनो हायाखै अब्लाबो जों बायजोआव ओंखारनानै नायोब्ला मा जानो हागौ जोंखौ से रोजा सुबुङानो ओ अनसायगोन बेफोरबायदि खायसे खोथा थायो आरोना बेखायनो जोङो खायसे दावबायनानै नायोब्ला माने गोबां मानसिफोरनिफ्राय जायखौ जों सिनायनो हाया बायदिसिना मानसिफोरजों जो रायज्लायनानै नायनो हायो अब्ला जोङो बियाव थुलुंगा मोनो आरोना थांनानै थानो थाखाय।
औ नंगौ अ औ औ।